नोंथांआ खोनोदां ना आंनि रायलाय लायनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथां मा खालाम गोन
आं दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। नोंलाय मा खालायदों?
बो नै दा नोंथांनाव
नोंथांनि रायलाय खौ बारा खोनायासै। नोंथांनि रायलायनायखौ बारा खोनायासै।
हेलौ खोना खोनादों नोंथां? औ खोनादोंना खोनायाखै? औ दा नोंथांनाव औ औ नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथाङा दिनैनि दिनाव नोंहा मा मा खालाम लांखो दासिमबो बेखौ फरायनो थाखाय नोंनाव जादोंमोन आरो खोन्थागोन नोंथांङा आंनो
औ दे नोंथां दे बि दिब्ला खोनासंदो आंङो दिनै फुंङाव द' बाजियाव सिखारनानै
औ औ
सिला आखाइ आथिं मोखां सुखांनानै
औ
आरो आरो बिनि उनाव
औ औ
औ
हेलौ नोंथां